अ।
हेलौ।
औ हेल' गोजोन सानजौफुंनि नोंथांनो गोजोन औ खुलुमबाय।
औ।
गोजोन सानजुफुनि नोंथांनो गिबियावनो हा गाहाम हामलायथिखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ आंबो जासिहरफिनाय जाबाय नोंथांनिसिम‌।
औ नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मामोन आंनो फोरमायनो हागोन ना?
आङो जोंनि बर' हारिनि संनाय खावनायनि बागैसो सावरायनो फन खालामदोंमोन नाफाम ओंख्रि बानायनायनि बागै नाफाम खौ जे बेरै बानायो इनि बागैसो रायलायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। औ दे नोंथाङा बुंलाय नाफामखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो औ दे। औ।
ओ ओ। नाफामखौ जों गोदोनिफ्रायनो बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै मोनथिनो मोनो नोंथां। आरो दाबो सोलिबोगासि नो दं होननानै जों बर' सुबुंफोरा मोनथिनो हायो आरो ना मोनथिनो मोनो आरो ना।
औ।
अ। नाफामखौ देनो थाखाय जों सिगां दैमायाव एबा दैयावहाय ना हमहैनानै ना हम हमनानै लाबोनांगौ जायो न'आव। नाफाम नाफाम देनो थाखाय नाखौ बायदि रोखोम माय बायदि रोखोमनि ना जेन'बा गासिबो गासिबो नायानो नाफाम देनो हायो गासिबो नाजोंनो जेनेबा मोन मोनसे जेनेबा ना फिथिख्रि बिदिल' नङा गासिबो नाजों जेनेबा सिंगि गासिबो। गासैबो नाजों देनो हायो आरो ना स जों दैयाव दैनिफ्राय हमनानै लाबोनानै जों न'आव लाबोनानै नानि नाखौ सुस्रा लानानैनानै नानि खि बिगुर इसोरखौ सिगां गारस्रानानै लायो आरोना ओमफ्राय मोजाङै नानि बिगुरफोरखौ मोजाङै जिरनानै लायो बेनि उनाव जों नाखौ मोजां साफा खालामना सुना लायो आरो ना। नाफामखौ देनो थाखाय ना एसेल'जों जाया माने गोबां ना नांगौ एसेल' नाजों जाया ना नाफामा थ' जों गोबां ना लाबोनांगौ जायो आरो ना। सारनानै एबा हमनानै लाबोनांगौ जायो जेखाइफोरजों गुरनानै। नाखौ सुखांना लाना बेनि उनावहाय बेखौ सान्द्रियाव दै बेखौ सान्द्रियाव दै सरनो थाखाय दोननांगौ आरो ना माने दै बे नानि दै फ्रा माबानि थाखाय रानजोबनायनि थाखाय। बिनि उनावहाय जों मिथिनो मोनो दि अराव एबा सान्दुंआव फोरानोब्ला नाफामा एसे गोथाव मोनजायो होननानैबो जों मोनथिनो मोनो। अराव एसे होखांनायनि उनाव जेनेबा अराव होना जेनेबा सानाव सान जेब्ला हाय सान्दुंङाव होनोसै ओमफ्राय मोनायावहाय अराव होनोसै बिदिनो साननै सानथामसो होबाय थानांगौ आरो ना। अराव होलाय सान्दुंङाव होलाय बिदिनो नाफाम माबानो थाखाय नाया मोजाङै राननायनि फाय नाफाम देनो थाखाय नाखौनो ना माबा फोरानग्रोनांगौ जायो ना नाया मोजां रानग्रोनांगौ जायो नालाय। ओंखायनो जों मोजां फोराननानै लाग्रोयो आरो ना अराव एसे सान सान्दुंआव एसे होयै होयै। साननै सानथामसो नाखौ साननै सानथामसो बिदिनो फोरानना देनोसै समाव गासिबो जिनिसफोर खौ जगार खालामना लाग्रोनाय जायो गोदोनि समाव जों गोदोनि समावहाय जों बर' सुबुंफोरा उवालाव देनानै नाफामखौ जाबोयो होननानै जों मिथिनो मोनोमोन। बेनिखायनो सिगां जों उवाल आरो उवालजों गायेनजोंखौ एसे सुस्र'ना फोराननाय जायो। फोरान ना लाग्रो नांगौ जा जायो आरो ना जेनेबा उवालाव देग्रो नालाय जोङो नाफामखौ उवालफोरखौ इसे मोजाङै सुस्रांनानै अवाल गायेनखौ मोजाङै सुस्रनानै ला मोजां फोराना जेब्ला उवला रानो अब्लाहाय जोङो जे नाखौ फोरानदोंमोन बेखौ जोङो उवला होसनना होसनना होनोसै आरो ना। नाफामखौ देनो थाखाय जेन'बा नाजोंल' जायाहाय जोङो थास' गोसोमखौबो होयो जों थां थासगोसोम खौबो जगार खालामना लाग्रोनांगौ जायो आराम सुनानै हानानै लानांगौ जायो आरो ना। ओमफ्राय जेब्लाहाय जोङो नाखौ होस नाखौ होयो गाहाय उवालाव जों गायेनजों मोजां देनो नाखौ दोखो दोखो देखांनायनि उनाव थास' गोसोमखौबो होनोसै नाजों ओमफ्राय थास' गोसोमजोंखौ जों मोजां देनोसै आरो ना जेब्लानाखि माबाया नाजों थास' गोसोमजों मोजां गेब्लेया अब्लासिम मोजां देनो देबाय थानोसै बे देखांनायनि उनावहाय जेनेबा जों मोनथिनो मोनोदि नाफामा देनाया मोजां जायाबा नाफाम मोजां जेनेबा नाफामा गोथाव जाया होननानै जों मिथि मोनो आरोना नाफाम देनाया मोजां जायाबा मोजां देना गेब्लेहोथारखांनायनि उनावहाय नाफामखौ सोनो थाखाय जोङो गांहायथ' जों मा होनो बेखौ हासुं हासुं बाहायोमोन दानि समावहाय जोङो ब दिंग्रिनि बयेमखौबो बाहायनाय जायो गोदो गोदायनि समाव नाफामखौ औवानि हासुङावसो सोना दोननाय जायो होननानै जों मिथिनो मोनोमोन दा आथिखालावहाय जोङो भयम दिंग्रि बयमनि बाहायथिखौ मोनबाय नाफामया गोथाव जानोब्ला जोङो जेना जेनेबा जोंङो बयम दिंग्रियावबो सोना दोननो हायो जों हासुङावबो सोना दोननो हायो दानि जुगावबो ओमफ्राय नाफामखौ गोथाव मोजाङै मु मुसिया जों मुसियाबा मुसियानो थाखाय एबा माबा गबो बार माबानो थाखाय जोङो हासुंखौ एबा बयम जे बयमयाव सोगोन बेखौ मोजां गोरा मारिनांगौ आ नाफामा मोजां गोथाव जागोन ना नङाबा बार हाबोब्ला नाफामा मुसियो गाज्रि जायो बेबायदियैनो नाफाम खौ देनानै जों बानायनानै दोननाय जायो आरो ना नाफामखौ जों बायदि रोखोमैबो जानो हायो जेरै गाव गावबाय गाव नाफामै बिदै बानायनानैबो जानो हायो आरो। थास' बिसंफोरावबो होनानै जानो हायो थास' बिसं ओंख्रिफ्रावबो अनला इंखुरावबो होनानै जायो होननानै मोनथिनो मोनो आरो नाफाम बाथोनखौबोथ' बयबो जाखायो बेखौबो मोनथिनो मोनो ना नाफाम नाफाम बाथोन जायो होननानै औ नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानबावदों नामा
मा होनदों नोंथां
नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानबावदों नामा बिनि बागै
नोंथां औ औ नोंथाङा जेरै नाफामनि सोमोन्दै आंनो फोरमायबाय आंबो दिनैसो मोनथिदों ओफ्राय नाफामखौ माबोरै दैयो थिग बेबायदिनो आंबोसो सानदों जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि ओंख्रिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों जेरै जोङो मा होनो नारजि नार्जिजों जोङो अमा संनाय बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सानबाय औ नारजि होननानै बुङोब्ला औ नारजि होननानै बुङोब्ला जोङो गासैबो सुबुंफ्रानो बे जानाय मोनसे दोरोङारि ओंख्रि माने बयबो जायो आरो बे ओंख्रिखौ जोबोद गोथाव मोनो बयबो। नारजि औ नारजि ओंख्रिखौ गिबियावनो बानायनो थाखाय एबा नार्जि ओंख्रिखौ मोननो थाखाय जोङो बेखौ फाथोनिफ्राय जों मोननाय जायो। जेब्ला फाथोखौ जोङो फोथारनिफ्रायला दाननानै एबा खानानै लाना फैनानै बेखौ सान्दुंआव फोराननाय जायो। बिदिनो सानथाम सानब्रैहालागै फोरानखांनायनि उनाव बेखौ ओ मा होनो फोरानखांनानै जोङो बेखौ ओ गोरान बिलाइखौ जोङो सोनानै दोननाय जायो गोबौसिमहालागै। बिनिफ्राय बेखौ जोङो जानो थाखाय जों मा खालामनाय जायो गिबियावनो दैयाव सोमना दोननांगौ आरो दसे सम मानो होननानै बुङोब्ला नारजिया बे जोबोद गोखा जायो नालाय बे फाथोनि बिलाइआ गोखा आरो औ बेनि थाखायनो बेखौ दैयाव सोमना दोननो गोनां जायो। बेखौ से घन्टासो दैयाव सोमखांनायनि उनाव बेखौ ओ मा खालामनाय जायो मोजाङै नाग्लि नाग्लि सुनानै बेखौ सेबनाय जायो आरो जाहाथे मा रस एबा रोसिया ओंखारनानै माने खारनाय बायदि आरो होमबानिया मा जायोनो बेह एसे गोखाया खम जायो आरो आरो खायफायाबा मा खालामो सोरबा दै गुदुंङाव एसे ओ रुदबनानै गारो आरो मानो होमबा ओरैनो डाइरेक्ट संनानै जायोबा जोबोद गोखा जायो नालाय बांद्राय गोखाबा एसे खर'आव नाङो होननानै बिदि खालामो आरो खायफा खायफा आरो थिग बेबायदिनो बिदि सुखांबाय सुखांनानै बेखौ मादो जागोन बेखौ गावबा गाव मा खालामनाय जायो सायख'नाय जायो सोरबा अमाजों जागोन सोरबा अमानि मेजेमजों जागोन सोर बा अमानि बिबौ बे बिबौ ओरै बान्दारफोरजों जानाय जायो आरो सोरबा सोरबा थिग बेबायदिनो सोरबा आलुजोंबो संनानै जायो आरो बेखौ आरो सोरबा सोरबा खायफा नारजि गोजा ओ मा होनो नारजि गो ओ गोरान गोजा फिसा फिसा हानानै ओ ना गोरानजों एवनानै जायो आरो बिदिबाबो जोबोद गोथाव जायो। फ्राय सुबुंफोरा अमा बेदरजों अमा बेदरजों जानायखौ नुयो आरो जोङो। जोबोर गोथाव जायो आरो अमा बेदरजोंबा आमाय लु लुनो। जोबोद गोथाव जायो बेखौ गिबियावनो
ओ अमा बेदर संनो थाखाय अमाखौ जोङो मोजाङै एवफ्रामना लानांगोन आरो नारजिखौबो जोङो दो गंसे एबा ओ साराय गंसेयाव बेखौ मोजाङै संनांगोन ओ जेरै जोङो खारदै एसे होनानै गिबियावनो रुग्रोना लांनांगोन बेखौ जेब्लासिम रुइया रुइनायसिम जेब्लासिम रुयो
अ
बैसिम मा होनो जोङो गोदौ होबाय थानांगोन बिनिफ्राय जेब्ला रुयो अब्ला जोङो बे सागंजों जों सानानै बेखौ दोखो दोखो गेब्लेहोनाय जायो बेनि उनाव जोङो बै एवफ्रामना लानाय एबा अमाखौ फ्राय हाब फ्राइ खालामना लानाय बेजों बे खौ जोङो बे नारजि ओंख्रियाव गोदौ होनानै गोबाव सम गोदौ होनाय जायो आरो। बिदिनो जोङो नारजि ओंख्रिखौ ओ संनो संनाय जायो बे नारजि ओंख्रिखौ ओ नख' न'खरफ्रोमबो बर' सुबुंफोरा जायो आरो संनानै आरो बिनि अनगा बे नारजि ओंख्रिखौ जोङो हाथाय हा बाजारफोरावबो ओ एबा ओ टाउनफोराव थाङोब्ला ओंखाम हटेलफोरावबो जोङो जानायफोराव नु नुनो मोनजानाय मोनजानायखौ मोनो आर'। मानो होनना बुङोब्ला बे ओंख्रिखौ गोदो गुबुन हारिफोराबो जायामोन दा नाथाय गुबुन हारिफ्राबो हटेल एबा ओ रेस सटुरेन्ट फोराव मोनजानानै बे मा ओंख्रि होननानै सोङो बिसोरो सोंनानै बे जोंनि ओ बे बिगोमाफोरा बुङो बे नारजि ओंख्रि मादों संदों होनबा अमाजों संदों होनना बुंबाय बिसोरबो बे टेस्ट खाम टेस्ट खालामनो थाखाय जानाय जायो आरो बिसोरबो बिसोरबो दा जोबोद ओ गोथाव मोननानै दानि ओ बे समाव बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो गुबुन हारिफोरखौबो। गोथाव जायो नालाय थिग बेबायदिनो ओ बे ओंख्रिखौ बर'फोरनि अनगाबो गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो गोबां जाग्रा जाबाय आरो जेरै हटेलफोराव मोन जादावनानै एबा गोथाव जादावनानै गोथाव मोननाय बिसोरबो गारनो हायि जाबाय। गावसोरबो दा बे जोंनि बर' हारिनि दोरोङारिनिफ्राय गावसोरबो संनानै जानो हमबाय। थिग बेबायदिनो जोंनि बे ओंख्रिया ओ मा होनो जोंनि बर' हारिनिल' जानाय नङा जाहैबाय आरो दा गुबुन हारिफोराबो जायो आरो बे ओंख्रिखौ जोङो नैरोजा नैजिनै मायथाइयावनो जि आइ टेक महरै मा होनो सोरखारनिफ्राय जों गनायजानाय मोनदों आरो माने बे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै जोङो सोरखारजों गनायजाबाय गुबुुना से- ना लांनो हाला आरो बेनिखायनो मा होनो ओ बे ओंख्रिया ओ जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि आरो बे ओंख्रिखौनो दा जोंनि बर' सुबुंफोरा फालांगि महरावबो लानानै न'खरखौ खुंनो हानाय जाबाय आरो नोंथां
औ औ
बिदिनो आंनि बे बुंनांगौखौ बेखिनिआवनो फोजोबनो सानबाय ओ दा नोंथांजों आं बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै जानाय लोंनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां आंबो गोजोननाय मोन्दों नोंथांजों रायलायनो मोनना
औ थिग बेबायदिनो आंबो आं नोंथांजों फिन आरोबाव लोगो मोनफिनबावगोन होननानै बिदिनो मिजिंथिबाय नोंथां
औ नोंथां आंबो
नंगौ दे होनबा बिदिबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां समाबो जाना फैबाय
औ दे जागोन दे